हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ। हेल हेलौ नोंथां?
हेलौ
हेलौ अ खोनायाखै नोंथां
हेलौ।
औ खोनायाखै नोंथां?
खोनायाखै?
खोनाबाय खोनाबाय नोंथां?
अ मा खालामबाय दं नोंथाङा? अ मा खामबाय दं नोंथां? अ। हेलौ
औ नोंथां।
हेलौ नोंथां। अ। नोंथांजों आं मोनसे ओ बाथ्रा रायलायनोसो फन खालामदोंमोन। अ रायलाय जागोन ना नोंथां? अ हेलौ।
औ।
अ नोंथांनिया नेट गैया खोमा
औ बुं नोंथां।
उम जों आं दावबायनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन
हेल नोंथां हेल